हेलौ औ मा खालामदों
ओइ दिडिउटियावसो नै बेस्थ'थार
ए दे पेसेन दंसैयो नामा?
दङहाय बिरादनो
उम उम खैथायाव गयो?
दा आथा बारनासो।
उम माजों फैगोन ओंखाम ओंखाम संखांबायहाय।
मा ओंख्रि?
जोगोनारजों अमा बेदरजों।
नों दहाय माला अमा बेदर लास्लाबखो? हेल
नों आं लानायखौ बोरै थाल मोननो नोंलाय
ए माथो नोंलाय जि लानासो थांसै आं होनदोंमोनलाय
अमा बेदर लायबाय बाल नोंसोर बोराय बुरैबोयाव थांगौमानि अमा बेदर लायबाय ना लाबाय ना गोरान लाबाय गोथां लाबाय
अमा बेदर रालाय बेसे आदा केिजि?
अमा बेदरा आदा केजिखौनो जायो नामासि सेरसे नोंलाय मा मा लाबोगोन? जायाखै नै दङ जिरायनानै गरमथारहाय बिरादनो जिरायग्लांदों।
उम
मा मा लाबोखो नोंलाय?
दाउ मासे, ना, ना गोरान थास' मैगं थारुन ओमफ्राय जोगोनार थाइसे थमेथ' ओमफ्राय मेवा लाना फैदों मेवाजों अनलाजों जानो।
गोथावथारहाय नोंहासो
फिसा दंहयो नामा?
रुनिसा गैया
ए न'नि सानै रावबो एसे खोनालाबाय दों आं
थोथ माबासो एरिना जों ज' जिरायनानै दं आरो इरबजों दसे दसे रायजलायहरबावनोसै बुलिमाजों दसे रायजलायबाय, इलिसाजों दसे रायलायबाय दायो आंजों रायज्लायखांनानै इलिसाजों दसे रायज्लायहरदो
सोरो आङो अ ओमफ्राय नाम्बारखौ बावनो थुनांगौ नामा हो
नाम्बारा कनटेक्टनिफ्राय फैया
ओमफ्राय गाव हारसिंसो थुनांगौ
उम माबानानै दस्रायाव माबानानै लादो ओमफ्राय उनावहाय औ ओमफ्राय उनावहाय थुहाबबा जि कफि थायोहाय
ए
बिदि खालामहरनांगौ
उम
रायलायनांगौवा बे कल्पनाखौबो दा माबानोसै कल्पना फनखौनो हमाखैमोन रिजुग जा जाबाय रैरुप जाबाय आमफ्राय दा आब' जैमुथिनि
औ एनलानि ओमफ्राय खान्दानि बेखौ खालामजोबसिगोन बिसोरो। खालामबाय खालामनाया आइदि साइदि हरजोब्बाय।
ए होमबालाय बिसनिखौनो जोंबो थुबा जासिगोन जाबा।
मा जागोन दा सानबेसेजों सानथाम नांगोनदां बेबो जानानैसो दंमोन बाल। दंनायालाय ओम हाल गैया आरो माबायासो उम
बावनानैसो दंमोन आं गावनो हारसिं फैदों दहाय
औ कल खालामनानै अपसन फैदों दसे फोरोंलांबाय ओमफ्राय आरो सोह सोरांसिमोननिखौ खालामनानै सोरांसिमोनखौ दा मानसि मानसिबो नांगोन ना
उम
बेखायनो माबा नांगोन था नोंसोरसो फोरोंनांसिगोन बे रैरुबाबो रोंगोन आरो
दे दायो रोंबायना
ए खिन्थाहरबा रोङो रैरुबा बानायनो रोंबायनो
ए
दायो नोङो औ औ औ सो माबा जानांगोन रो- रोंगोनहाय रोंनायानो उ दसे दसे नोंनाथ' बे
फैलाय मालाय सिलेन जोबलाय मालायनो
उ
टाइमानो मिलाया
बादामा दङ। दा हैगोन आं आरो नाम मोननै मोननै
जि नागिरबाय आङो। न'वावबो गारियावबो खनले खनले नागिर होबाय गेन्द्राखौ। गैया आमफ्राय गेन्द्राया होनखादोंमोन आरो ओमफ्राय आं होनबाय बेलाय मानो लानांगौ जाखो।
एखे बिदिनो जुना लाबोबायबा।
हा
ए बिदिनो मोन आंनिसो सानबाय आं
खाख्रेबा फन हरना होबावोहाय रायलायबाय थानायावनो दानना हरबाय आं
फोरोंनांगोन बेखौबो ह' खालामनांगोन दसेनो मा ओंख्रि संनो सोंहरबायदां
उम
मानो रंसा
दे एबार नों सोरग' खालामो दसे दे आंजों जाबाय उम।
दोनदो हाय
औ दे दोनदो।
उम टाइमा जायाखैमोनथ' आरो
होमबालाय माथो दोनो दोनो होनबाय थानांगौ खारदैखौ दानना हरलायलायबाय आं
ए लामानो खाख्रेबसो जाहैबाय
उम
बिवायालाय सोरथो खाख्रिबा सोर?
नोंनानाव नोंनानाव ज'सिफिना
आंनि बि आंनि बिनानावखौलाय मानो खाख्रेबहोनो लय लांसै
माबालाय नेटनो नाङोना नाङा एसे थाबथा थाबथासो खोनादों
गोथ' दं
मा?
नोंना बोराइ अबाव दं?
फन हराखै
ओ दा लायानो नोंखौ?
दा लांफैगोन
उम मालाय अनसैहाय गावनासो बोराया।
औ
उम
नोंनालाय बबाइायावना?
अनो अनायालाय आ बबायानो नाहरगासिनोसो आं मालाय रायज्लायनायखौ
बबयाव अननानैनो माथो नोंखौ बहाबा थांबा अबे अबाव माबा जा जासि जासि नागिरलाङो।
नोंना बांसिन मोननोबाल
माबा थाम्फै अरसि अरसिनो नागिरो बहा मा थाहैखो मा जाहैखो होननानै।
जिनि आराम रायज्लायनोसो रोंलांबावबाय सासे
रोङाबालाय
साहिरि बानायनो रनसाय अ औबो
अनसाय बानायो नामा खन्थाइसो बानायो लोंनानै फैबाय आं।
उम
माबा ओंखाम उखैनानै मेगि बानायनानै जाबाय दाउदो अमलेट जाबाय।
उम
औ औ
उखैनाया साहामथारलामोन दहाय जेबो जाबोनो मोनासै।
हाखु दाखु गरमानो माला न'आव सफैगोन न'आव सफैगोन खथ'' जादों।
उम ओंखायनो जेबबो जाबोआसां डाइरेक फैबाय ओमफ्राय दुगैनानै दिउथियाव ओंखामखौनो संबोआखैबो जाबोआखैबो।
आयै मैया दहाय फुंआव जानायानो जायो
उम ओंखाम उखैबाय ओंखायनो दानि मेगिसो बानाय होननै जाबाय आं बै माबानि दखानाव रानसु
हम हम कारेन्टनो नै दासो भल्टेज खमसोमोन।
थांलाय फैलाय जाबाय थादों बेयावबो थाथेराखै गि हरि मोन फैदोंमोन ओइ लोगोनि माबानि दिफाव बोरायनि बिमा दंफैयो एडमिड
ए
मैया दाखालिनिफ्रायनो दंफैनो आंहाबो सिनायलायलांआसै
उम हिनजावथ' गैया
जावा फैयाखैदां मिथिया आंनाव दाखालि फन हरदोंमोन।
उम
थाफिनबाय
दालाय कारेन्ट फैबाय हस्पिटालाव
कारेन्ट फैनो माने जेनेरेटर स्लगायदों दां
नोंनानो मोजांहाय मानलाय
मोजांखायनोथ' गरम
खुडा आराम दिउटि खालामहै मालाय हौवायानो गारिजों दोनहैयो लायो ओंखाम ओंख्रि मालाय हौवायानो संनानै दोनो। बिजिल' थुहैबाय था मोजां नायदो पेसेन्फ्रा
गुजुनायानो खााथाराखैहाय आंहाबो
दहाय माबा जाबावबायना आइसक्रिम आरो खुसियर बिदै लोंबोबाय। हा
थिनल'सो जादों दायो
ना टाइमानो जायाखै
नाइनबा नोङो टेन इलेभेन
बाबायबो
रोंआहाय सोलोंबावनांगौसो जागोना जा
उमहु ओंखाम उखैबाय
उखैयाखै हाय संनानै रिदि
मा
ए संनानै रेदि ज' जिरायदों नै दासो कारेन्टफ्रा बलटेजआ फुरा फैदों जानांसिगौल' नैखौ हैनो थांनो नागिरदोंमोन आं दस्रायाव
माख'? हा मा बुस्थु?
माबा मा थुइट
ए
मा दाखनख' होनदां रैरुआ मालाय जि खुसिथार बिमानिखौबो खालामबाय
उम बेखौनो सोंलाबाय थाबावो मा मा
ह' उम गिदिर दङ ए
माबायदिखौ लाखोनो नों खावै खावै गोरान लादों दा नोङो?
खावैबायदि आं उम
ना थुरि गोरान ना सिंगि गोरान उम नाथुर जुनाय बिराद गोथाव जायो मैथाजों नाथुर जुनायखौ एक्सट्रा लाबाय मैथाजों संनो।
आ' नाथुर फुनायला साउना लाबाय नाजों मुलाजोंसो संनो हो गारबोदों आङो बिसोरथ' उदायखानाय नङा दां होननानै।
उम
संनो अनला अनलाजों माबाजोंखौ हानानै दोननोसो खिथाहरनांगौमोन नै बावनानैसो दङ आङो मेवाया
मेवायखौ माबायदि खालामनानै गालांखो नोंलाय मेवाखौ हानानै दैयाव सोमनानै दोननांगौ संख्रि एसे होनानै बार हाबहोनाङा होमबा जेरै दाननाय गोथां बिबायदिनो जायो दान गोदान बायदि दा सासेखौ खोबनानै दोनदो बार हाबबानो गोखा जायोना बियो